औ।
अ नोंथां खोनादोंना नोंथां? हेलौ नोंथां अ अ नोंथांनि एसे औ खोनादों नोंथां औ।
दे।
हेल' नोंथां?
अह।
औ नोंथाङा दसे सम होनो हागोनना आं नोंथां?
औ हागोन दे।
हेलौ नोंथां औ औ माने नोंथाङाबो अ खोनादों थां। नोंथाङाबो नोंथांनिफ्राय जाखिनि हायो बेखौ फोरमायदो आरो आंनिफ्रायबो जाखिनि हाया बेखौ फोरमायनोसैना नोंथां।
औ जागोन दे मानियानि सायाव राय
औ। औ बे आयदानो जाबाय औ बे आयदायानो जाबाय माने जोंनि बर'फोरनि दानाय लुनाय बा बिदिनो गाननाय जोमनायनि बागै सावरायनि आरो नोंथां।
औ।
खोनादोंना नोंथां? औ दे जागायनोसै होनबा नोंथां आङो। औ बर' फोरनि दानाय लुनाय होनना बुङोबाथ' जों बिदिनो हिसान नङा होनबा नोंथां? औ जों बर'फोरनि न'खराव बिदिनो हिसान थारि गासिनिबो न'खराव हिसान थायो। बिदिनो जों हिसांखौ माबायदि दायो होननानै बुङोब्ला जों बिदिनो फार्स्टावनो जों माने खुन्दुं आरो ना खुन्दुंखौ जों बायनानै लाबोनांगोन। आरो खुन्दुं खुन्दुङाबो बिदिनो बुहुत दाजानायखौ मोनदों बा बिदिनो मास्राइस माथा आरो लरेस बिदि खुन्दुं दङ आरो जों बांसिनानो मास्राइस बा माथा खुन्दुंखाय जों बांसिन बाहायनाय जायो आरो। जेरै जों गामसा नङाबा दख'ना दानो थाखाय बा फास्रा औ औ। जों बेफोरखौ दानो थाखाय जों बेखिनि खुन्दुंखौ बाहायनाय जायो बे खुन्दुंखौ जों जों बहा मोनो होननानै बुङोब्ला जों बिदिनो दखानाव औ दखानाव दखानावहाय जों बिदिनो बायबाय बायनानै औ औ औ दखाननिफ्राय लानानै फैबाय लाना फैनायनि उनाव जों बिदिनो माइदि होनाय बुङो जायखौ जोङो माने ओंखामफ्रोमजोंहाय जों बिदिनो सोमनानै दोनो औ बे ओंखामफ्रोम बेखौहाय जोङो सोमनानै माने खुन्दुंजोंहाय सोमफानानै दोन आरो जोङो सानसे बिनि उनावहाय जोङो बिदिनो सान्दुंङाव होयो जाहाथे मार जानायनि आरोार जानायनिहाय बेखौहाय जों सान्दुंङाव होबाय बिनि उनावहाय जोङो बिदिनो जायखौ जों खुन्दुं सानाय जेन्थेर होनना बुङो जों बर'आव ओम बे जेन्थेर औ औ बे जेन्टेरावहाय जों बिदिनो खुन्दुंखौहाय थुनबाय आरो जोङो माने नांगौ बादियै जों बायना लाना फैनानै जाखिनि नांगौ दख दख'ना दानाय बा बिदोनो गामसा दानायाव ओ बेखौहाय जोङो थुननानै लाबाय थुनना लाखांनायनि उनावहाय जोङो बिदिनो ओ बा बिदिनो जायागा गुवार बा लामा गोलावफोरावहाय जोंनो नांगौ जायो आरो लामा गोलावफोर खोनोदोंना नोंथां औ औ औ औ औ लामा गोलावआव बे लामा गोलावहाय जोङो बिदिनो खुन्दुंखौहाय सोंबाय सोंना बिदिनो थांलाय फैलाय जेरै जोङो सोंबाय आरो नांगौ बादियैहाय सोंनायनि उनाव जों बिदिनो ओ हिसान सोंनायाव जोंनो सानै नांगौ आरो ना खिन्थु बिनि बांसिन थायोब्ला मोजांसिन जायो आरो थाबसिनबो जायो आरो औ स औ सानै साथामबा औ औ सानैया बिदिनो हिसानखौ सोंबाय बिनिफ्राय सासेयाहाय बिदिनो खायनाय जेरै जोङो बे खुन्दुंखाय जोङो रासाव खायो नङा होमबा नोंथां जेरै दानो थाखाय थाखायथ' जों रासोआव खायनांगोन नङा हबा औ बे खुन्दुंखौ जोङो रासोआव हाय सोबाय सोखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो जाहाथे जेबो बिदिनो हेबलाय लाया खुन्दुंजों खुन्दुं होननानैहाय जों बिदिनो साफ फायैनो जोङो माबायो आरो ओ मोजाङैनो जोङो बिदिनो जायखौ जोङो साफ खोरायनाय रखम खालामो जेरै जोङो ओ ब्रासआवहाय थाब्ला थारला बिदिनो दानायाव थारला थारला खुन्दुङा हाबनाय बायदियै जोङो बिदिनो साफा खालामो आरो साफा खालामनो औ जाहाथे जेथो जायाथों होननानै बिनिफ्राय गान्दैयावहाय जोङो बिदिनो थननानै नायो बिदिनो आरो बेफोरबायदिखौहाय जोंनि औ औ औ जोबोर खस्थ' जायो औ औ
ओ
औ दानो बेयावनो जोङो माबानानै लाबाय जोङो बिदियाव थुननानै लाबाय थुनखांखांनायनि उनावहाय जोङो बिदिनो मा होनगोन बेखौ जेरै जोङो गान्दैयावहाय जोङो थननानै लाबाय थनखांनायनि उनावहाय जोङो बिदिनो जेरै जोङो नो नो नङाबाथ' नो हायाबाथ' जों हिसारखौ दानो हाया नङाना होमबा नोंथां
दानो हाया
जोंनोहाय बेयाव औ जेरै जों नोखौ खायबाय आरो खौ नोखौहाय जोङो रासोआव सोबाय रासोआव सोखांनायनि उनावहाय जों बिदिनो मोनब्रै गाल थायो आरो बे मोनब्रै गालावहाय माने बिखि जाख सिंखिबो खायनांगौ आरो साखि खायनांगौ आरो बे माबाखौहाय नो खुन्दुंखौहाय बिनि उनावहाय जोङो बिदिनो जुरि जेनबाय बेखौहाय जोङो बिदिनो साल खुन्था सालखुन्थायाव खैथा थायो नोंथाङा मिथियोना नोंथां
सालखुन्था औ औ सालखुन्थाया मोनब्रै थायो आरो औ औ औ अ अ औ गनायनि औ औ औ मोनब्रै मोनब्रै थायो आरो साल खुन्थाया जाय गजाया मोनब्रै औ बे सालखुन्थाखौहाय जोङो बिदिनो होबाय होखांनायनि उनावहाय जों बिदिनो हिसान दानो थाखायथ' जोङो बुहुद दाब बुस्थु नांगौ जेरै साल गान्दै गनस्रि गन, बिदिनो माखु, बबिन बेफोरखौथ' नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां एस
नंगौ
जेरै जोङो औ जों बिदिनो खुन्दुङा जोबोबाथाय जोङो मुस्राखौ नांगौ। बा मुस्रायाव सानानैसो जोङो बे औ औ बे औ माखुआव जेरै माखुआवहाय जों बिदिनो सोनानै माबानो हायो आरो गान्दै गान आरो बिदिनो ओ बियान फालि दायोबाथ' जों बिदिनो बियान फालि दानायावथ' जों बिदिनो मा मा खुन्दुं नांगो होननानै बुङोब्लाथ' जों बिदिनो गोजा गुफुर इदि आरो ना आवथिया गोजा आरो औ बिनि उनावहाय जोंङो माने जोङो खायमा खालारनि गोथां गाबनिबो जों लानो हायो आरो आवथिखौहाय माने जाय जि गोसो बादियैनो आरो औ बिदि आरोहाय जों औ औ औ गोसोबायदि दिरूं लायो जेरै जोङो बिदिनो उम मा होनगोन बेखौ जे मा मा आगर एरो फालि होनना बुङोबाथ' जों बिदिनो ओ दाउस्रि दाउस्रि मोख्रेब फारौ मे गन दिंखिया बिलाइ
हाजोनि
हाजो आगर बिदि आरोना माने बायदिसिना आगर जोङो एरो खांनो हायो आरो बिदि जोङो फालियावहाय औ बेसर बिबार औ बेफोरखाय जोङो माने जाय जि गोसो माने जाय जि गोसोहाय माने गावबा गावनि
गावबागाव इदिनोओ गावबागाव बिदिनो डिजाइनाव दाना लायो एबा दानो हरो आरो ना बेलेगनो।
औ औ औ औ बेलेगनो दानो हरो आरो बेनि उनावहाय जोङो दाबाय दाखांनायनि उनावहाय जोङो बिदिनो ओ माने हिसांखौबो दाबाय थालांबा जाया आरो जेरै जोङो ओंखारलाय दालाय खालामनांगौ
अ ओंखार रायदा रायबो खालामब नांगोनथ' आरो नायनांगोन बिबा जद ना ज'आखै दानाय समावबो आरो मा होनो खस्थ' जायो आरोना खायफाया अबेबा खुन्दुङा जना होबा बेखायनो मोजाङै बिदिनो दा दालाय बिदिनो आरो नायफा बिदिनो जदो नामा होननानै नायनानै आरो दाफिननांगोन बिदिनो आरो ना
औ औ औ बिनि उनावहाय जोंङनो नायबाय नायखांनायनि उनाव बिदिनो दानायखौ दाखांनायखौहाय जोङो गान्दैयाव फानबाय बेनिफ्राय आरो गोदान आरो जुरिफिनबावबाय आरो बिदिनो लासै लासैहाय बिनि उनावहाय जोङो बिदिनो मा मा दान द ख'ना गामसाफोरखौथ' दाखायो नंङा होमबा नों
खायो गामसा दख'ना फालि
औ औ औ आरो बिदिनो गाननाय जोमनाय होनना बुङ औ औ जों गाननाय जोमनाय होनना बुङोब्ला जों दख'नाखौबो दानो हायो आरो जोङो बिदि जेरै जोंथ' मा होननानै बुङो जों बेखौहाय माने हासं दख'ना होननानैबो बुङो आरो जेरै अग्रं दख'ना होननानै बुङो। बेखौहाय गोदोनि औ गोदोनि गाननाय जोमनायनि बागै बुंनो थाङोब्ला माने गोदोथ' जोङो बेफोरखौ आखाइजोंनो दानानै गानोमोन। उम गावनो दानानै गानो। दानि जुगावथ' जों बेफोरबायदि नुवा मानो होनोबा जों बेफोरबायदि माने सालाननि बा बिदिनो मिसिनजों दानाय औ।
ओं दानाथ' दानाथ' बांसिनानो मिसिंङानो ओंखारबाय नंङा होम बा गोदोथ' जोङो बिदिनो
औ।
आखाइजों दाला बायोमोन नङा होमबा? आरो बांसिनानो दानायखौ गानोमोन आरो।
अ दानायखौनो गानोमोन दानिफोर जों औ मिसिंजों दानाय खो जों बांसिन गानो आरो दानि जुगाव गोदोनि दिनाव थ' जों बिदिनो औ बिदिनो अ दख'ना लांगा दख'ना होनना बुङो जायखौ जोङो बेखौबो जोङो आखाइजोंनो दानानै गानोमो आरो बेखौ बेखौबो जोङो। बेफोरखौबो जोङो आखाइजों दानानै गानोमोन आरो जों नोंथां खोनादों नोंथां औ औ दानि जुगाव थ' जों बिदिनो बिफोरखौबो दानिया मेचनाव दिहुननाय जाबाय आरो नोंथां। मेसिनजोंहाय बेफोरबायदि औ औ। मेचिनजोंहाय दान दानानै गानसै आरो दानि जुगाव। गाननाय जोमनायनि सायाव बुंनो थांबाथ' जों बिदिनो माने बिदिनो बेखौहाय जेखौ अग्रं दखना होनना बुङोना बेखौहाय जों बिदि बायदिसिना माने अनेकथा खुन्दुंजोंबो जोङो माने दानो हायो आरो जेरै मास्रेस बेजोंल' नङा औ औ औ लरेस औ औ। लरेस खुन्दुं औ। बहुद दाम दै औ औ। नोंथाङा मा मा खुन्दुं मिथियो मिथियो नामा माबाफोरखौ खुन्दुं बुंनानै हागोन ना?
खुन
खुन्दुंफोरखौबो आं जानला मोनला मिथिला बाया बिदि। बिदिनो लरेन्सनिखौ मिथिगौ आरो ना ओमफ्राय बि बिदिनो माथानि मास्राइसनि